थां।
दोंना?
औ खोनादों, खुलुमबाय नोंथां। ओ ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ, दा नोंथाङा नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों नोंथाङा आंनो जोंनि माबेबाफोर माने आगजु बा औवाफोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औवाखौ थ' जोङो मोनथिखायो नङा होमबा औवाखौ जोङो बयबो मिथिखायो बे मोनसे लाइफां हारिनि बेयो गोजौ जायो ओमफाय बेहा माखासे दालाय दासाफोरबो थायो आरो। बेनि बिलाइफोरा ओ एसे गोलाव लावजों लावजों फिसा फिसा जायो आरो। ओमफाय बे औवाया गोबां रो खोमनि थायो जेरै औवा गुबै औवा थेरे औवा बुरखा आरो गुबुन गुबुन नामनि औवाफोरबो थायो बेखौ आं बारा मिथिजोबला आरो। दा ओ बे औवा औवानिया जोंहा गिबियावनो जोंहा मा औवा जेब्ला खिलि जेनो फिसाना बे औवा मेवाय होनो बेखौ। बे औवा मेवायानो जोंहा ओंख्रि जाजायो नङा होमबा? बे औवा मेवाइखौ जोङो ओंख्रि जानो हायो जेरै दालि फोरजों जानो हायो, एवनानै जानो हायो, नङाबा ओ बिदिनो बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो। बेबायदिनो औवा मेवाय खौ जोंहा अनलाफोरजोंबो जानो हायो बिदि। दा औवानि बाहायनाय होननानै आङो नोंथां नो फोरमायोब्ला जेरै गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जेरै औवाजोंनो बांसिन मा न'फोर लुनानै थायोमोन। औवानि माखासे इन्जुरफोर दुमनानै थायोमोन। औवा नङाब्लानो गोदोनि ओ सुबुंफोरनि न' लुनाया जायामोन आरो औमाखौसो बिसोरो गाहाय थारमोन आरो मानो होनबा खुन्थियाफोरखौबो औवाखौनो गायला बायोमोन। बेफोरावनो फेराइ बानायलाबायनानै इन्जुर दुमलाबायनानै थायोमोन आरो। आरो गोदोनि सुबुंफोरनाथ' माखासे बेबायदि दानि मुगानि बायदि जेरै बिसना फालंफोर बेबायदि गैयामोन आरो। बे औवाखौनो खुन्थिया गायलाबायनानै बेखौ दानखावनानै बेखौ फेरायजोबनानै मा खालामनानै ओ बेहायनो बिसिना खालामनानै उन्दुयोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। दा
औ औ।
औवानि बाहायनाय होनोब्ला आरोबाव जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा बर' हौवाफोरा जेरै बांसिन आइजें आइला बाहा बानायनायाव बाहाय हायोमोन जेखाइ, खबाइ ना गुरनायाव बाहायनाय जेरै आरो सेन खखा बेबायदिनो मा खासे ना हमग्रा आगजुफोर बेबायदि बानायोमोन आरो औमाजोंनो। औवाखौ दानखावनानै खाथि फिसा फिसा सैनानै बेफोर आ आइजें आइलाफोर खौ बानायनाय जायोमोन। आरो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय बाहायनाय खादौ ओंखाम एरखावनो थाखाय आरोबाव ओंख्रि सानो थाखाय जेरै दालि खाथा एबा साग गंबो होननानै बुङो बेखौ। बेफोरखौ बानायनाय जायो औवाजोंनो। आरोबाव जोंहा बेबायदिनो औवानि बाहायनाय होननानै बुंबावोब्ला जोङो मा खालामनो हायो ओ जेब्ला जोंहा दुब्लि बारियावहाय माइ गायो अब्ला बे दुब्लियावहाय माखासे आलिफोरा बायलांला बायो मालाबा समाव दैनि दाहारफोरजों बे दै बायनाय लामाखौहाय खोथेनो थाखाय औवाखौ ओ दुमनानै मा खालामनो हायो बेयावाय एसे प्लास्टिक होनानै हा होनानै बे दै बायनायफोरखौ लाखिनो हायो आरो बेबायदियावबो खामानिखौ बाहायो। ओमफ्राय आथिखालावहाय जोंहा बे ओ बिल्डिं न'फोर लुयोना बेहायबो गोबां औवानि गोनांथि जायो आरो। औवा नङाब्लानो जोंहा मोनसे ओ बिल्दिं न'फोरखौ लुनायाबो गोब्राब जायो। औवाफोरजोंसो जों सुंन्थानानै बै गोबां गिदिर- गिदिर बिलडिं न'फोरखौ लुनो हायो आरो। दा औवाखौ जोङो जायो आरो औवाजोंनो जोंहा माखासे गोदोनि सुबुंफोराथ' आथिखालनि बायदि माखासे ओ बेराफोरखौ वाल फोरनि होनो हायामोन थिंफोरखौ दुमथेनो हायामोन आरो। बेसोर मा खालामोमोन ओ औवाजोंनो माखासे बेरा दुमनानै थायोमोन आरो। ओमफ्राय आरोबाव बिसोरो मा बारि बागानफोरावबो जाहाथे बोरमा मोसौफोरा हाबा बेनि थाखाय औवा जोंनो मा बेरा दुमनानै थायोमोन आरो। ओम आरोबाव बे औवा बेरा दुमनाया जेब्ला बोराय जालांगोन बोसोरसेफोरल'सो जोरखायो नालाय बे बोरायजानाय औवाफोरखौनो बुथुम नानै लाबोफिननानै आरो मा खालामनो हायो जोङो अर जननो हाबावो आरो बेजोंनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोङो आरो फिन बाहाय फिननो हाबावो आरो। आरोबाव जोंहा औवाखौहाय बाहायनाय जेनबा जेरैक्षओ हालेवनाय समावहाय बाहायनाय जेरै जुंगाल नांग -नांगोल बे जुंगाला बेखौ बानायनाय जायो। आरोबाव मोसौ लावथि बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो माइ खायनो थाखाय जों हुकेन बानायनाय जायो माइ बान्नो थाखाय बावखा बानायनाय जायो। बेफोर गासैखौबो मा औवाजोंसो बानायनाय जायो आरो। दा औवा गैयाब्लानो जोंहा माखासे खामानिफोरखौनो मावनो हाया बेफोरबायदिखौसो बुंनो हायो। आरोबाव जोंहा गोदो- गोदायनि गोदो -गोदायनि सुबुंफोरा बांसिन मा जोनोम जानाय सासे उन्दै गथ'फोरखौहाय बेनि उथसुमैफोरखौ हास'नो थाखाय औवाखौनो औवानि खिवलफ्रा बेफोरखौहाय ओ गोफार बा मोजाङै गोबौ बानायनानै बे हास'नाय जायोमोन आरो बेदि माखासे नेमखान्थि आरो बे जोनोम जागोदान गथ'फोरखौबो जोंहा औवाजों बानायनाय माखासे संग्रायफोरावसो गोदोहाय फुथुगोरोमोन आरो जोनोम जाखांनाय लोगो- लोगो संनायाव हाननानै लाबोनानै फुथु फैनाय बेबायदि आरो। बिदिखौ नुनो थाङोमोन। ओमफ्राय आरोबाव जोंहा जेरै मानसियाथ' जोनोम जानायनि उनाव थैखायो नङा होमबा? बे थैनाय समावबो गोथैखौ बानगारनो थाखाय मा औवाखौसो बाहायनाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो। नुनो मोनो आरो दाबो बाहायखायोखानो औवाजोंसो जोङो गोथैखौ बानगारखायो नङा होमबा? बेबायदि आरो आरो जोङो औवाखौ गोबां बिदिनो माखासे ओ बेसरफोर सालिनो माइ सालिनो सान्दांगाफोर बेखौबो हेबनाय जायो। सानद्रै आरो न'आवहाय माखासे मैगं खादाफोर बानायनाय जायो। बे मैगं खादाखौ जोंहा मा होनना बुङो आबै दांगि बेबायदिबो होननानै बुंनो हायो आरो। दा बेफोरबायदि औवाखौ जोंहा बाहायनाय जायो औवा गैयाब्लानो जोंहा जेबोआनो जाखाया आरो आरोबाव जोङो ओ औवाखौहाय जोङो बै मोनसे जेब्ला ओ दैमा सेरावहाय माखासे दैफोराथ' गोबां बेबायदि हा खुरखानाय जायगाफोराव जोङो औवाफोरखौ गायनानै दोनहैनांगौ आरो जेब्ला औवाया देरगोन बेथ' गोबां एरग्रा मोनसे एरग्रा हारिनि लाइफ दफां नङा होमबा बे नानै बेयो गोबां सुबाफोर जायो आरो ओमफ्राय दा हबा बेखौ गायनोब्ला बै माखासे ओ हाखुर थानायफोरा गैया जालाङो आरो लासै लासै दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सान्दों नामा?
औ नोंथां नोंथांनि बे माखासे बेसेन गोसा औवानि सोमोन्दै जे होनलांबाय बेखौ खोनानानै आं जोबोद मोजां मोनदों। माखासे रोङै बुस्थुफोरखौबो मोनथिनो मोनबाय। दा आङो जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि अनलानि सोमोन्दै बुंनो सानदों आरो हागोन ना नों?
औ हागोन दे बुं दे।
औ ओ बुंनो थाङोब्ला अनलाया थ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि। जायखौ गुबैयै जों माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो ओ। अनला ओंख्रि संनोब्लाथ' माइरं गुन्दै गैयाब्ला जाखाया बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो अ बेजों लोगोसे जोंनो मा नांफागौ आरोबाव माने खारदैखौबो गोनांथार आरोखि ना माने खार याबो जोंनि अनला ओंख्रियाव गोनांथार बिफाव लायो होननानै जों बयबो मोनथियो आरो दा अनला ओ ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो मा खालामग्रोनांगौ माइरंखौ सुनानै बा सोमनानै ला नांगौ आरो बिनि उनावहायसो मा बेखौ उवालाव देनांगौ नाथाय आथिखालावथ' जोङो उवालनि जायगायाव ग्रेन्डार बाहायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो।
औ
बेजोंनो माइरंखौ उननानै लाग्रोनाय लाग्रोनाय जायो आरोना बिनिफ्राय मा जोङो मा खालामो बेखौहाय ओ अनलाखौहाय माने ओ ओ ग्रेडार आवहाय डाइरेक्ट माने सोमागाराबो माखासे सुबुंफोरा माने बेखौहाय दाइरेक्ट ग्रेडारावहाय उननानै लानाय जायो आरोना आरो बुङो आरोखि ना खि बे ग्रेन्दाराव ओ हो-होनाया माने ओरैनो दै सोमा गोरा होनाया एसे गोबाव थाङो आरो ना बेखौ जोङो बयामफ्राव सोनानै दोननानैहाय माने गोसो जाब्लानो संनानै जानो हायो आरोना। बिनिफ्लाय बिनिफ्राय जोङो अनलाखौहाय ओ माजों माजों जायो होनब्लाथाय जोङो बेखौ बेसरजों सं-संनायखौबो जों नुनो मोन मोननाय जायो माने
औ
औ गुबैयै जों अनलाखौ थ' बेदरफोरजोंसो बांसिन जानाय जानाय जाखायो
औ
दा औ ओ न'नि दाउ बा ओ दाउजोंहाय लकेल दाउजों जोङो जायोब्ला जों अनलाखौ माबोरै संनांगौ होनोब्ला ब्लाथाय जों मा गिबियावनो न'नि दाउफोरखौ दाउखौहाय बुथारनानै लाग्रोनाय जायो बिनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै साफा खालामनानै खुनानै माने दाननानै गोदानानै लाग्रोखांनायनि उनावहाय सुखांनानैहाय जों बेखौहाय दोनो आरोना बिनि फ्राय मा खालामो नांगौ जानाय माखासे संख्रि उम ओ फियास बानलु सामब्राम गुफुर इरिफोरखौहाय माखासे मस्लाफोरखौहाय माने हानानै जाय फोरखौनोखि हानानै लानांगौ बेखौ हाग्रो हानानै लाग्रोनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो बेदरखौहाय थावाव होसननानैहाय एवग्रोनाय जायो बेखौहाय एसे एसे मोन मोनजा से एवनाय जायो आरोना बिनिफ्राय जोङो गासि खौबो होजोबखांनायनि उनावहाय मा खालामो बेयावहाय ओ दै होसननाय जायो। बेनिफ्राय ग्लुब ग्लुब गोदौबाय थानाय दैयावहाय जोङो मा खालामो बैजों उननानै लाखानाय गिबियावनो जे जों होनानै लाग्रोखादोंमोन माइरं गुन्दै अनबा अन गुन्दै बेखौहाय गोदौबाय थानाय दैयाव हाय जों बेखौ हरनाय जायो आरोना बेनिफ्राय मा खालामो जोङो बेखौहाय एरनानै होबाय थानांगौ आरोना नङाब्ला बेयो गोदोयोब्लाथ' फिथर फिथर जायो। ओ बिनिफ्राय जों मा खालामो बेखौहाय ओ गोदौ होबाय साखांनायनि उनावहाय मा माने जोंनि सालायाव नांनाय बायदि बि सं-संख्रिफोरखौहाय नांदोंना नाङाखै बेफोरखौहाय साखिनाय जायो आरोना बिनि सिगां मा खालामो जों खारदैखौ हरगोरो आरो ना नांगौ जखानि खारदैखौ होनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओंख्रिखौ साखिनाय जायो आरो ना दसे गोदौ होखांनायनि उनाव बिनिफ्राय जोङो मा बेखौहाय खालि बेदरजोंल' जानाय जाया जों बेखौहाय बेदरनि अनगायैबो माखासे जेरैबायदि औवा मेवाइ मोदोमफुल बिबार बो खुन्थाइ सेवालि बिबार आरो मा आथिखालाव जों बेलाथिजोंबो जानाय नुनो मोननाय जायो आरो थास' बिबार गोरान थास' बिबार खौ जों गोरान‌ खालामनानैहाय खायफाया जानायखौ नोनो मोननाय जायो बेबाय दिनो बायदि बायदि मैगं बिबार बिलाइफोरजों जों अनला ओंख्रिखौ जानाय नुयो आरोना आरो जोंनि बर'फोरनिया मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि हाबा दं बेखौ नोंथाङाबो मोनथि खायो जानांगौ
अ
जोंनि बर'नि दोरोङारि हाथासुनि हाबायावहाय माने जोंनो अनला ओंख्रिखौ गोनांथार आरोना अनला ओंख्रि गैयाब्ला मा होनो हाथासुनि हाबाया जाया होनना जाया आरोना बे हाबायाव मा खालामो हिनजाव गोदाना अनखौहाय देनानै गावनो गावनि आखाइजों देनानै अनला ओंख्रिखौ सङो आरोना बेनिफ्राय मा खालामो ओंखामबो सङो बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनाय खौ हिनजाव गोदाना हौवा गोदान माने जायनाखि गाव गावजों जुलि जाबाय बे हौवानो थाखाय बियो मा गिबि खुरनानैहाय जाहोग्रोयो आरोना बिनि उनावहायसो मा खालामो रायजो राजानो जाहोयो आरो बे हाथासे ओंखाम बा ओंख्रिखौनो सारियाव जिरायनाय गासैनोबो एसे एसेब्लाबो मा खालामो माने गासैनोबो राननानै होखांनायनि उनाव बेखौहाय थोहोजोबथारनांगौ आरोना बे हाथासे ओं खामबा ओंख्रिजोंनो बेनिफ्राय बेखौ मा खालामनांगौ एसेबाबो आग्लाय होथारनांगौ आरोना बे आग्लायनायखौहाय मा खालामो रायजोआ संनाय ओंखाम ओंख्रियावहाय दोनहैफि नांगौ आरोना बिनिफ्राय मा बे रायजो संनायाव दोनहैफिनाब्लाबो जोंनि न'मा न' बा न'वावहाय सहैफि सोहैफिनो आरोना बा सोहैफिनांगौ अब्ला जों मा होनो जोंनि गोदोनि बोराइ बुरैफोरा मा हिनजाव गोदानाव लोखि गोनां बा माइनाव गोनां होननानै जोंनि बर'फ्रा फोथायो आरोना बियो मोनसे दानिल' नङा बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नियम बा खान्थि जायखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खौ नुबोगासिनो आरो दाबो जों माखासे जायगाफोराव बा ओनसोलफोराव बेफोरखौहाय जोंङ नुनाय जायो आरोना ओ दा आंनि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय
औ
औ हराबो थौबाय दा आंङो नोंथांजों रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै
औ दे नोंथां
औ गोजोन गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों